नोंथांङा खोनाजोंना?
औ नोंथां दासो खोनादों।
औ अब्ला नोंथां जों दिनै ओ फोरबोनि सायाव सावरायनोसै दोरोंङारि फोरबोनि सा याद नंबा नथां? औ फोरबो ओननानै बुंङोब्लाथ' जोंङो बर'फ्रा मोनबा फोरबोखौ जोंङो गाहाय फोरबो हिसा साबै फालियो। ओ जे गिबियावनो जोंहा फैयो बैस सागो फोरबो बेनिफ्राय जोंङो काति फोरबो अ आमथि सुआ फोरबो बिनि उनाव काति फोरबो बिनि उनाव फैयो जोंङो आघोन फोरबो बेनि उनाव जोबथा फोरबोआनो जाबाय जोंहा मागो फोरबो। ओ बैसागो फोरबो बो होननानै बुंङोब्ला जोंनि बैसागोआ जोंनि बर'नि गिबि बयनिख्रुइबो गिबि फोरबो। आरो जों बर'फ्रा बेखौनो जोंङो गोदो गोदायनिफ्रायनो औ रंजानाय हिसाबै जों फालियो औ बैसागो बेखौ जोङो आसिन दाननि जोबथा सानखालि जोङो ओ मोसौ मोसाफोरनो जोङो फथा होनानै मोसौ मोसाखौ जोङो दैमा दैसायाव लांनानै जोङो मोसौखौ थुखिनानै लाबोयो। बेनिफ्राय जोङो ओ हगारनानै होयो दुब्लि फोथाराव।
औ बाहायथ' बाहायथ' मोसौखौ थुखैखांनायनि उनावहाय मोसौनो फोथाबो फोनो नामा?
फोथा फोनो मोसौनो जेनेबा माला गानहैयो खायफा खायफा जायगायाव मोसौनियाव माला गान होयो जोंनि थायोथ' आथिखालाव माला गान होला ओरै मोस सौनियाव जोङो फान्थाव बांग्रिंखब बेफोरखौ बाहाय फान्थाव पानियालाव बेफोरखौ जों बाहायनायखौ नुबोदों। बेनिफ्राय जोङो मोसौनियाव खुबैयो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर जा होननानै जेरखम माने गोदोनि बुंनाय खुगा माने खुगा मेथाइ होनो मा होनो बेखौ बेफोरखौ
मोजां आंबो गोरों बे गानखौ
रायफोरनायखौ नुयो आरो बेनिफ्राय जोङो मोनाबिलि समाव जों मोसौखौ खानानै जों मो-मोनाव मोसौनो गोदान दुरुं होयो बेनिफ्राय
औ बेखौथ' दु थुखैखांनायनि उनाव बेहायथ' मोसौखौहाय थुखैखांनानै फोथा फोनोना ओमफ्राय बिनि उनाव हाय बेखौहाय दिरुंफोरखौ बख'नानै लाखिजोब नानै गोजाम दिरुंखौ लाखिनानै बेसोरखौ हगारोना?
औ औ औ बेनिफ्राय जोङो गोदान दुरुंखौ मोनाबिलि समाव औ दुरुं गोदानजों खानानै होनाय जायो आरो। बेयो जोंनि गोदो गोद गोदाय आबौ आबौमोननिफ्रायनो बाहायबोनायखौ जों दिनैसिम नुबोदों। बिनि उनाव जोङो हराव जोङो गो औ दासिम दासिमबो सोलियो। जायनि न'खराव मोसौआ दङ बे रखम बे न'खराव दिनैसिम बे बे उम बे माने बे आ-आखुथायखौ जोंबा खालामनायखौ फालिनायखौ नुगोन आरो जोंनि न'खराव मोसौ दं माब्रै माबा जों बिदि खालामो दिनैसिमबो आरो
नुङा
बेखौ जोङो लाखिनांगोनबो नङा होमबा नोंथां? बिनि उनाव जोङो हराव ज जों खै जायो जायखौ एक्स' एक बिदनि जुदि बि बेलेग बिफांफोरनि बिलाइखौ जायोब्ला जोंनि बेमार आजारफोरा गायो होननानै गोदो गोदायनि आबै आबौमोननिफ्रायनो जोङो खोनानो मोन्दों बेखौनो जोङो गोखा गोखैखो जायो
खैयावहाय एकस'थानि बारा
औ एक्स'थानि एक्स' एक बिद थानां लु होननानै जोङो फोथायो आरो बेखौ जायो अब्ला जोंनि देहायाव साख्रु साख्रा बेमार आजारफोरा जाया होननानै जों फोथायनायनि बेखौ जोङो दिनैसिम जाबोनायखौ खौ नुयो आरो। सोरबा बेखौ बेदरजों जागोन सोरबा बेखौ जोङो निरामिस जों जायो। बेयो गावबा गाव लुबैनायजों बेखौ आदार
औ औ आरो बे बिलाइ बिलाइनि अनगायैबो लाइफां थायोना ना नों नोंथां बाहाय लाइफांखौ होदेरोना बिलाइनि अनगायै? बै लाइफां फस्ला थालिर
औ औ होयो गासैबो बेफोरबो जोंनि जा ग्रा आदार नालाय थालिर पस्ल ब्ला बिथिंजों खुंखा होगोन जोङो बेफोर दिंखिया होगोन बिदिनो थाइजौ बिलाइ समफ्र सुमफ्रुम बिलाइ बिदिनो जिखौ जोङो जायो बेखौ खौनो बि बिफांनि बिलाइखौनो जों होयो आरो।
आदसा थाइजौनि बिलाइखौबो होयो
जि जोङो जि फिथाइखौ जों जायो अब्ला नोङो एकस था बि खौ नायगिरना मोननाय नङा ना नोङो माना मुनि थागोन खि पिलिवानि थागोन नोङ दिंखि थागोन थाइजौनि बिलाइ सुमफ्रामनि बिलाइ गासिखौ। थो गोनो ख खान्थालनि बिलाइ माने गासैखौबो जोङो होनानैसो जिखौ जोङो खान्थाल थाइजौखौ जों जाखायो बेफोरनि बिलाइखौ जानायावलाय मा। गोदोरो खोथा नङा होमबा। बेफोरखौ जों जाखायो। आरो बेजों। से जोङो से थारिख एक थारिखै जोङो माखा खालामो बोराय बुरै खौ जोङो खुुमगोन गावनि गेदेरखौ जों खुुलुमगोन बिसोरनिफ्राय बोर लागोन बिदिनो जोङो थानसालियाव आर'ज गाबगोन बिदिनो बेखालि गाज्रि प्रसाद जाखांनानै जोङो गावबा गाव न फारसे फैनानै आरो नेक्स्ट दिना नै थारिखनिफ्राय जोङो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गावबा गाव बिसोरो ग्रुप जानानै जोङो बोरायफोरा बोराय बुरैजों सेंग्राफोरा सेंग्रा सिख्ला बा ग उन्दै गथ'फोरा गावसोरनि मिलायनाय बैसोजों बिसोरो रंजानायखौ जोङो नुयो आरो आथिखालाव बेखौ जोङो स्नि अक्ट'सिम जोङो माने स्नि दान स्नि तारिख माने सानसिम जोङो फालिनायखौ नुयो। नोंथांमोननि साइडआवहाय बैसागोखौ बोरैहाय सुंद'यै बुंनो हागोन ना बोरैहाय गाजा गोमजा रंजायनायनि सायाव!
ओ बेखौथ' आङो ओ बेखौथ' ज' ज' बैसागु समावथ' गेदेरफोरखौ मान होयो।
औ।
ओ ओ उन्दैफ्रा गेदेरफोरखौ मान होयो आरो रंजायो। मोसायो आरो ओ आलासि जाज्लायो। मो न' नद थांनानैहाय रंजाहैयो ज' ज'नो। बोरायफोरा बोरायफोरदो बोरै फोर रंजागोन बोराय बुरैया बोराय बुरै रंजागोन सेंग्रा सिख्लाया सेंग्रा सिख्ला रंजागोन ज ज ओंखारनानैहाय ओमफ्राय गथ गथफ्रा गथ गथ ओंखारगोन मोसाबाय जेन बिदि रंजानायखौ नुनो मोनो आरो दं जोंनाथिंहाय
नोंथां बुंनाया गोरोबफ्लेदों जोंनि साइडआवहाय बिदिनो बैसागो जेनेबा सेंग्रा सिख्लाफोरा गस्ला गिन्जि गुफुर गस्ला गिन्जि गुफुर गानगोन आरो गामसा गाननानै फास्रा फालि लानानै आरनाइ लानानै बिनिफ्राय जोंङो रंजायो बिथिं आइजोफोरा दखना गोमो ब्लाउस गोजा गस्ला गोजा ऐनथाब फास्रानि फालि लानानै बिथांमोना रंजायो आरो बरनि गासै दामग्रा आगु ज खाम सि सिफुं सेरजा थरखा बेफोरखौ लानानै जोंङो दिनै बैसागोखौ जोंङो रंजायो आरो जि जि आगजुआ जोंनि थाखाय ओ बेसेन गोनां जे रै खाम सिफुं जथायाबो दिनै ओम जुग्राफिकेल इन्डेक्सआव हाबबाय जायखौ जोंङो जि आइ टेक होन्नानै बुंङो नङा होमबा नैरोजा नैजिबा मायथाइयाव बेबो भार गभमेन्टजों गनाय जाबाय सा सानजा ओनसोलाव बर माहा हारिया बे
औ
खौ दामो होनानै जों दिनै बुहुम दरबाराव सिनाय जाबाय बेयो जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव हादरनि जानानै जोंहाबो ओ मोनसे जोङो गोजौ फारसे दावगानायाव आग बारिबाय मानोना जोङो कालसारखौबो लांफानो हानांगोन अब्लासो जोंनि बे हारिमुवा थागो थाब्लासो जोंनि हारिया थांना थागोन। बेखायनो जोङो गावबा गावनि धोरोमनि फोरबोफोरखौ जों फालिनांगौ नो आरो मानोना जोङो जिउआव गोबां रं जायो नाथाय जोङो फोरबोखौथ' स्रा खोनसेल'सो रंजायो नङा होमबा? फोरबोखौ बोसोराव जों खोनसेलसो रंजायो। माने फोरबोआ जि फैयो बिख खौ जों रंजा फोरबोनि नाम थाया नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
खौ एंगारनाङा गाव जिखि जाया ओ धोरोमावनो थाया मानो गावबा गाव फोरबोखौ गाव गाव फालिनांगोन आरो बे जोंनि मावनांगो हाबा नङा होमबा नोंथां? अब्ला मोनसे खोथ नोंथांमोननि साइदावहाय ओ काति फोरबोखौ बोरैहाय ओ फालियो बोरैहाय खालामो नोंथाङा सुंदयै बुंनो हागोन ना?
खाथिक गासाना?
औ जेखौ आ आलारि बाथि सावनाया
औ औ बेखौ जोंनाथ' ओ बेलासे समावहाय मा होनो माइबारियावहाय थांनानैहाय
औ
बै थाइगिर थाइगिरथिं बिखङावहाय अर सावहैयो आरो दा माब बा थाव होनानै अर लाग दानि दोनहैयो आरो ना माइबारियावहाय
औ
बेखौथ' माने माइ आबादनि थाखाय मोजां हास्थायनानैहाय सावनाय जायो।
औ नंगौ।
ना नोंथां? जेनै एम्फौ ओ एनलाया खहा खालामा। बिदिनि थाखाय खोनादों ना नोंथाङा? नोंथ थांङाबो सावफेरबाय नामा?
जों मोज आबादखौ मावनानैनो जोङो गावगायनि जाग्रा आदारखौ बुथुमनानै लायो। जेरै माइआ जोंनि जाग्रा आदार हिसाबै जोङो दुब्लि फोथाराव थांनानै जोङो सोरबा थालि नि खङाव होगोन सोरबा बेखौ माने थाइ थाइगिरनि खङाव होनानै जों बेखौ आलारि बाथि साव सावनानै जोङो गारबोयो। आरो जोङो खुलुमस्राङो जेनेबा जाहा थे जोंनि माइ फसल आबादा जेबो औ गुमा आवमा। जेबो गाज्रि खहा जानो हाथों होननानै जों बेखौ आर'ज गाबनानै इसोरखौ नानै जोङो। अ खुबै स्रां। माने खुलुमस्रांनानै जोङो आर'ज गाबो आरो जाहाथे जोंनि फसला मोजाङै मोजां जाथों जोङो खस्थ' खालामनानै गायनाय फिथाया मालाबाबो खहा जानो दाजाथों बिदि होननानै इसोरखौ सुंग्रिनानै जोङो बे मोन्थोरखौ जोङो सावरायो माने फुजाजों लोगोसे जोङो बेखौ आवरायबोयो आरो लोगोसे जोङो। बे आलारि बाथिखौ बिनि अनगायै जोङो न'आवबो लाना फैनानै जों गय बारिफोरावबो जोङो आलारि बाथिखौ लगायो मानोना जोंनि गय बिफाङाबो जोंनि। सम्पटि। माने जोंनि बारि बारि सिङाव थानाय गासै मुवा जिरादानो जोंनि सम्पति नालाय। बेखायनो बेयावबो जोङो। जोंनि आइ लोखि माइनावखौ फोथायनायजों लोगोसे जोङो माने गासै सम्पतिखौनो जोङो आइ लो खि जों ओ फोथायो नालाय नङा होमबा नोंथां। बेखायनो जोङो। दुब्लियावबो लोगोसे जोंनि न'नि बारियावबो जोङो आलारि बाथि सावनानै जोङो ओ दिनै सिबिनायखौ जों नुबोदों आरो। अब अब्ला। बिदिनो जोङो बिदि सिबिबुनायखो जों नुदों बिदिनो गोदो गोदायनि आबै आबौनिफ्रायनो। बाहायबुबाय बेखायनो जों दिनैसिमबो बिखौ बाहायो आरो जों। जाय गामि ओनसोलाव संसार जादों बिथांमोना दिनै बेखौ। हाबाखौ मावबाय थायो आरो।
नंगौ।
जोंहा समाबो लावबाय। आ जोंनि सुंद। सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा।